नोंथां
औ नोंथां खोनादोंबा नोंथाङा?
औ खोनादों दे नोंथां।
औ दा नोंथाङा
नोंथांनिया नेदा मोजां नाङाखै नामा?
आ ओ आ-आयदाया जादोंमोन जोंनिया नोंथां आबादनि सोमोन्दै नङा होमबा?
औ औ।
खोनादोंबा नोंथाङा?
औ खोनाबाय दे नोंथां।
औ नोंथांनिसिम ओ ओ फोरमायनाय जे नोंथांनि बेवहाय ओनसोल सोलाव ओरैनो मा मा आबाद मावनाय जायो?
जोंनि ओनसोलाव जोंनि ओनसोलाव थ' दा दा दैलां हिसाबै जोङो माइखोनो बांसिन गायनाय जायो दा।
औ औ।
माइ आबादखौनो जोङो बांसिन गायनाय जायो आरो। मानो होनबा जोङो दा माइ नङाबानो जोङो जाया नालाय ओंखायनो दा दैज्लां हिसाबै जोंनि ओनसोलाव जोङो माइ आबादखौनो जोङो गिबि हिसाबै मावजेननाय जायो आरो नोंथां। माइ हिसाबैथ' जोङो बहुद माइ दङ जेनेबा आसु सु माइ होन माइसालि माइ होन बायसमथि होन। बिदिनो गोबां जातनि ओ माइ आबाद मावनाय जायो आरो। दा दानि जुगावथ' जोङो बिगियाननि आदबजों जोङो गोबां माइखौ दिहुननाय जाबाय नङा होनबा औ। सिगांनि सिगांनि दिनावथ' जोङो ओ मोनसे मोननैल' माइखौ जोङो जोसा माइब्रा आसु बेफोरबायदिखौ बांसिन खमै जोङो खोनानाय मो मोनो दानि दिनाव गोदोनिफ्राय लानानै दासिमहालागै गोबां माइनि मुंखौबो जोङो खोनानो मोननाय जाबाय आरो नोंथां।
औ नोंथां नंगौ नोंथांनि बे माइनि अनगायै आरो गुबुन आबादफोर मावजानाय गैया नामा आरो नोंथांनिसिम?
आरोथ' बिदिनो आबादाथ' गोबां दङ बिदिनो खायसे। सफ्राम सफ्राम सफ्राम आबादखौबो मावो आजिखालि। दानि जुगाव जोङो सफ्राम सफारि फिथाइबो होनोना। बे सफारि फिथाइखौनि बागानखौबो जोंनियाव मावनाय जायो उम। बिदिनो लिसु आबादबो मावनाय जायो। बिदिनो गोबां आबादखौ जोङो जोंनि जायगायाव मावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। औ दा बेफोर गोनो जोङो आबाद मावनायनि गेजेरजोंनो दानि जुगाव ओरैनो थाजाया नङा हबा नोंथां? बेफोरखौ आबादखौ मावनानैनो जोङो गोबां रां खामायनो हायो आरो।
औ।
औ।
औ नोंथाङा माबाफोर फोरमायनो दं बयो औ।
नोंथांमोननिथिं मा मा ओरैनो दा गिबि हिसाबै मावनाय जायो नोंथांमोनथिं
दाथ' दैज्लां हिसाबै जोंनिया गिबि हिसाबै बर मानसि हिसाबै जोंनि बर' हारियाथ' गि आगोलनिफ्रायनो मावखानाय माइ आबाद फोनानै बा दासान्दिबो जोङो फोनानैबाबो आरो गायनानैबाबो जोङो गोबां। बर'फोरा बेबायदिनो बर'ल' नङा जोंनि जोंनि बर' हारि हिसाबै जों आगोलनिफ्राय मावबोनाय देनाय फोनानैबाबो आसुमायानो जाया जाय माइसालिमायानो जा जों फोनानैबाबो गायनानैबाबो गायगासिनो आरो बे माइ आबादनि अनगायैबो जोंनि बे ओनसोलाव गोबां
उम।
आबाद मावनाय नुनि नुनो मोननाय जायो आरो बे दैज्लाङाव।
औ उम।
माइ आबादल' जों मैगं थाइगंनि आ दैज्लांनि दिंखा गाइ लेस्रा गायो बानलुबो जोंहा गायनाय नुयो आरो गुसेर आबाद मावनाय जायो थालिर आबादाथ' बे दैज्लां होननानै नङा मेसेंबाबो जोंहा मावजायो खुसेराबो बेबायदिनो मावजायो। आरो गोबां आरो थाल बिफां गायसोनाय दं जोंनि बिथिं ओनसोलाव। थालिर बेल' नङा जों सोलिनो था खाय बा रां खामायनो थाखाय गोबां बेबायदि आबादखौ जों नुनो मोनो जेरै फटल गायो जोंनि बेवहाय दा दैज्लांनि सांनि फटलफोरखौ गायनाय नुयो। बानलुफोरखो गायनाय नुयो औ जोगोनार नुयो।
पानिलाव जेरै खुमब्रा होनना बुङो जों बेखौ खुमब्रानि आबाद जों दासान्दि नुगासिनो आरो बे ओनसोलाव गायनायफोरखौ बेफोरजोंनो जोंनि बे ओनसोलखिनिया थांना थानायनि मोनसे गुबै राहा होननानै बुंजायो आरो जों। जोंनि बे ओनसोलखौ नोंथांनि बेफोरबायदि आबाद
हेलौ नोंथां हेल' नोंथां हेल' नोंथां हेलौ हेल' खोनादोंना नोंथां?
बे ओनसोल बेफोर
हेल' नोंथांनिया टावार नांबाङाखै नोंथां।